हेल।
अ हेल।
औ खोनादोंना औ खोनागासिनो दं दे। औ दे जोंहा बिदिब्ला। गायनाय फुनायनि सोमोन्दै। सावराय लायनोसै।
औ औ जायो दे। माइ गायनाय। फुनायनि आरिनिना। खोथिया फोनाय बिदिनि आरिनिना औ। दाथ दैज्लां फैखाबाय।
दैज्लां बोथोरबो फैबाय दैज्लां बोथोर फैबाय दा जों दा मोनसे गो ओ गिदिर ओ फोरबो जाय खौ जोङो बैसागो बोथ बोथोर होननानै बुङो बेब बैसागो बोथोराबोथ बायबाय। जोब्बाय नङा होमबा बैसाग दानाबो जोबलांबाय उम उम औ। जोङो बैसागो बोथोराव माने जोबोद रंजा बाजा बैसागो बोथोरखौ जों बिदाय हरजोब बाय दा मोनसे खोथाया जाहैबाय मा बैसागो बोथोर जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ गायनायफ फुनायाव मुखुब जासिगोन नङा होनब्ला?
औ औ
उम नोंथाङा माइ गायनो रोङोना?
औ रोङो।
अ माइ गायनाय बोथोराव नोंथाङा खोब माइ गायथारो नामा?
आङो गायोआनो होनजायो ओं मानेल ओ जोंहाथ थ न'आव गाया बिदिनो माने आंनि लोगोफोर जोंहा नखराव गायो आरो जेनेबा लोगोफोरनि नखराव। ओमफाय बेसोरजोंनो माने आं फो ओरैनो खुसिजों इन्टारेस्टआव बिसोर जों गायफाहैयो आरो ना सावरि जाफाहैयो। लोगोफोरनाव ज ज गायनो मोजां मोनो ओं नखराव गायाबाब बो आरो जेनेबा सोलों सोलोंबायबो गायनो माबोरै गायो। बेजों लोगोसे आरो माने ज ज लोगोफोरजों गायनो मोजां मोनो आरो बिदिनो सावरि जानो नोंस्रालाय गायगोन ना गाया
जोंहाबो एसे गायो जानो आन्थानि बुरजा गायनाय जाया आरो
औ मोजाङानो
माइ गायनाय टाइमाव खोथिया राननाय जागोन दे नोंथाङाबो माइ गायनो रोंखायोबा
औ सावरि जाहैगोन दे आङो
औ ओम खोब मोजां माने जोङो इदिनो ओ सावरि जालायलायनांगौ नङा होमबा औ ओं आरो माइ गायनाय बोथोराव एसे ओ बिमा फाखौ हेल्फ होनाय जायो
मोजाङानो बिदिबा फरायनायजों लोगोसे गायनाय फुनायावबो ओंखारफानायाथ मोजाङानो दा ओ नोंसोरनिखाय हालौवनायफोरा जागायजेनबायानो नामा
औ दा माने बैसाग ओ दाननि जे अखा हाबाय थादोंमोन अखा हाबाय थानायजों माने ओ हाफोरा एसे गुरै जाबाय नालाय ओ बेयाव खनसे खनसे माने हाया एसे मोजां जानायनि हालौनानै दोनबाय आरो फ्रायानो ओमफ्राय बेबायद बिदिनो नै खोथियाबो फोनाय जासिगोन खोथिया फोनो थाखाय हाखौ मोजाङैनो फोमोननाय
औ नोंस्रा ओ नोंसिनियाव माने ओ ओनोसिनि गामियाव अखाखौ अखानि दैजों गायो ना ओरैनो बान्दोफोर थेनानै गायो
जोंनियाव मोननैबो रोखोमनि दङ माने अखा जेब्ला अखाया हायो अब्ला अख अखाजोंबो गायनाय जायो आरो बान्दोबो दंखायो बान्दोबो थेनाय जायो दा बुंनो थाङोबा दानि दिनाव दानि जुगाव माने बान्दोआबो बा फोरा आबादनि थाखाय मोजां नोङि बायदि होननानै बुंनांसिगोन आरो मानो होननानै बुङोबा दाना जोंनि साब बाहागोनि जे दै बे दैया ओरैबायदि गाहायाव थांबायदि माने जेब्ला समाव जोंनो दैखौ नांगौ जायो बे समाव जोङो बान्दोनिफ्रायबो दैखौ लाबोनो हाया जाहैयो आरो माने बान्दोआव जमा दोननाय दै आबो माने रानलां जोबो औ बिनि थाखायनो मा बान्दो थाबाबो औ बान्दो थाबाबो माने अखानि सायाव सोनारनो गोनां जायो आरो आरो दा अ अखा हानायाबो ओरैबायदि जालांबाय ओं जि समाव जोंनो अखा नि दैखौ नांगौ जायो बे समाव अ खाया हानानै होआ जेब्ला समाव ओ जोंनो अखाखौ नाङा जायो माने दैनि गोनांथि गैला जाहैयो अब्ला समावसो माने अखायाबो जुब जुब हाना होयो आरो। दा जों जों बोथोराबो माने सुथुरसो जालांबाय दानिया।
औ
मानो होननानै बुङोबा जोंबो बोथोरखौनो जोंनि सुथुर बानायना लानाय जाहैदों मानो होनबा जोङो ओ था-थानो था खाय न' ओ खि थि मावनो थाखाय ओ जि बिफां लाइफां बेफोरखौ दानस्रांनानै जोङो खेथि मावनो गोनां जाहैबाय दा जोंनियाव बिफां लाइफांनि अनजिमाया खम जानायनि जाउनाव माने जोंनि आबहावायाबो माने समानथि गैया जाहैबाय आरो जायनि जाहोनाव जोंनो गोनांथि जानाय समाव दैज्लां बोथोराव अखा हायालासिनो मेसें बोथोरावसो अखा हाहैनाय बेबायदि मोनसे
औ औ बिदि जायो ओं औ नांगौ समाव मोनला
औ दा बेखायनो जोङो जोंनि बोथोरखौ ओ औ सिगां समाव जि से बिघायाव नैजि मन नैजि मन। नैजिबा मन बेबायदि दिहुननो हायोमोन। नाथाय। आथिखालाव माइ आबादफोरखौ मानेस। से बिघायाव जि। जिमनानो बांसिनसो। जाहैनाय जाहैबाय आरो माने औ।
गोबां फारागथि जाबाय आरोना सिगां समनिजों दानिजों औ।
दाज जोङो आबादखौ मोजाङैनो दिहुननो थाखाय जोंनो। बारा आ-आबहावायाबो जोंनिया थिग थानांगोन नाङो। थिग समावनो जोङो दैखौ जगायनानै होनो। हानांगोन। नांगौ समाव जोङो दैखौ जगायना होनो हायाब्ला। बे आबादा माने रुंगलांजोबो जायखौ। बाथाय जोङो मोजाङै फसलखौ दिहुननो हाया जाहैयो आरो।
औ औ।
उम।
फ्रायो। नोंस्रा नआवनो ननि गोजा गायो ना सावरि गायो।
गायो दा नोंथांमोननि जाय गायाव माइ आबाद गायखांनायनि उनाव आरो मा मा आबाद गायबावनाय जायो।
जोंनि जायगायावथ मा मा होनो माइ गायखांनायनि उनाव माबा। फैयो आरो मा ओनो थेमसि। थेमसि फैयो दानिया सिगांथावावथ फोनाय नुवामोन आं बारा ओमफाय दानिया। बुहुद माने थिमसि फोनाय नुयो दानिया।
अ उम उम औ। दा सिगाङाव जोङो माइआबो गोबाङैनो जायोमोन नालाय। दा माइखौल फोनानै माने। माइखौल गायनानै माने ओ माइ हाखांबाथाय जेबो होआलासिनो बा गायालासिनो बे हाखौ ओरैनो। जायोमोन आरो ना आथिखालाव एसे रांखावरि आर जोनायनि थाखाय मा होनो ओ माइ गायखांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ ग्रोब ओ गुबुन मोनसे खेथिखौ मावनाय जायो जेरै बेसर
गायो ओं
जुखाम औ थेमसि दालि बेफोरखौ गायनाय जायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला माइ आबादनि अनगायै माने ज गोरान फसल बे फसलाव सो माने ओ इनकाम खौ बांसिन दिहुननो हानाय जाहै बाय आरो
औ
मोजाङानो आरो जेनेबा हाखौ ओरैनो थागार होनाय जाला आरो नोंस्राबो फोयो नामा?
औ फोयो हाखौ ओरैनो दोननाय जाया माय गायखांनायनि उनाव फोनाय जायो।
औ मोजाङानो दे। बेजों लोगोसे से गोरान गोरान आबादफोरबो मावो नामा नोंस्रा
बेफोरखौनो थेमसिफोरखौनो मानाय जायो फोनाय जायो।
औ
ओमफ्राय ओ गय बागानफोरबो गायो नामा थालिर बागानफोर
औ गय बागान खालामनाय जायो। दा आथिखालावथ ओ ओमफ्राय गय बागानजोंनो गोबां बुरजा बुरजा रांखावरि आरजिनो हानाय जाहैबाय
औ औ मोजाङानो जोंहाबो जोंहा माइ गाया नालाय जोंहाबो बागानफोर खौनो बानायो बिदिनो गय बागान नारें बागान गाम्बारि बागानफोर बिदिनो नो दं आरो जोंहानावबो
औ दा बागानजों गोबां रां आरजिनो हायो गय बागान होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौ बोसोरसेयाव खनसेल मोनो। बाट बेखौ बोसोरसेयाव खनसे मोननायावनो जोङो बुरजा मोननाय जाहैयो आरो
औ औ मोजाङानो बे बो हाफोरखौ जाहाथे ओरैनो दोनालासे माबा नङा माबा मोनसे मावनानै जानायानो मो जां
औ गोदोनि समाव ओ हाफोरखौ ओरैनो दोननाय जायोमोन नाथाय आजिखालि माने रांखावरिबो आरजिनो गोनां जाहैबाय नालाय ओ जोंनि थांना थानायनि थाखाय दा बिनि थाखायनो ओ ओरैनो दोनस्लाय साय स्लाय गय बागान बा ओ नारें खारजिनि बागान बेफोरबायदि खालामनानै गोरान फसलनि ओमफ्राय गोबां रां आरजिगाय आरजिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो मोनफ्रोमबो न'खरफोरखौ
आथिखालाव बिदिजोंनो माने गोबां धोनि जानाय नुयोना दाना बेफोरबायदि बागान खालामनायनि
औ औ बहुत नुनो मोननाय जायो बबेबा बबेबा जायगा जायगाखैजायथ माने जे सासे न'खरानो जि बिगा जिबा बिगा गा गय बागान खालामनानै बोसोरसेयाव ओ जि लाख जिबा लाख बेफोरबायदि इनकाम खालामनाय
औ औ दोनथनोसै नामा?
औ दे बि बिदिब्ला जोङो दोन्थलायनोसै नामा दिनैनि सावरायलायनायखौ ओ उ